हेल
हेल औ नोंथां
औ खोनादों औ खोनादों ना?
अखाथ हायाखै जोंनिथिं
औ खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ माने जों दिनै निसा बुस्थुनि टपिक रायज्लायनो सानदों आरो ना निसा बुस्थुनि आयदायाव रायलायनो सानदों रायलायजागोन ना?
आं बुंनोसै नामा जेनेबा निसानि बागै
औ दे नोंथां बुंनो हागोन दे
औ ओ जोंथ मिथिखायो सा होनो होमब्ला मा मा बुङो औ बे मोनसे ओरैबायाददि गाज्रि हुदा जायनाखि मा खालामो बियो सासे मानसि खौहाय मा होनो बै निस सा बुस्थुनि सायावनो सोनार होबाय थायो आरो ओमफ्राय मा खालामो बेखौहाय गोरलैयैनो बैखौ बाहायनायखौ मा होनो बन्द खालामनानै होनो हाया
नंगौ
आवाज फैबाय औ ओमफ्राय मा होनो ओ बियो मा खालामो बिसोरखौ दसे समनि थाखाय बे निसाया दसे समनि थाखाय बै निसा लाग्रा मानसिखौहाय मा होनो दसेनो थान्दा खालामहोयो एबा गोजोन होयो खिन्थु बियो मा खालामो बियो जोंनि बद जोंनि देहानि थाखाय आरोस आरो खर'नि थाखाय बेयो ओरैबायदि गाज्रि बुस्थु आरोना ओमफ्राय बियो मा खालामबावो बे निसा बुस्थुवाहाय ओ जोंनि मा होनदों मानसिफोरखौहाय मा खालामो ओ ख माबायाव गाज्रि थासारियाव खोख्लैनानै होयो आरो जेरैहाय मा होनो बेखौ बेखौहाय जों बांसिन बे निसा बुस्थुखौहाय जों बांसिन ओ बैसो बैसोगोरा एबा देरफुनाय एबा देरफुनाय मानसिफोरखौहाय लानाय नुयो आरो ओमफाय जों बुंनो हाबावो जेनेबा बांसिन मानसिफोरानो मा होनो ओ बे निसा बुस्थुखौ मानि थाखाय लायो होनब्ला बिसोरो लोगोफोरजों लोगोसे लोगोफोरनि नारसिननायाव थेन दुखु जाब बा सिन्था जाबा आरो गाज्रि लोगो मोनबा आरो मा होनो मिथिनो लुगैनायनि थाखाय बेखौ लानाय जायो आरो ओमफाय आरो मा खालामो माखासे मानसिफा साङो बि मास मास माखासे मानसिफा साङो निसाया जे बिस बिसोरखौ मा खालामो ओ सान्थि खालामो एबा खुसि खालामहोयो आरो गावसिनि दुखु दाहाखौ बावगारहोयो खिन्थु बियो मा खालामो बे दसे समनि उनावनो बियो मा खालामो बिसोरखौहाय मा खालामो थानो हायै खालामनानै होयो एबा नागिरबाय थानाय खालामनानै होयो जायनि थाखाय मा होनदों बै मानसिया निसा नङाबालानो जिउआव थांना थानो थाखाय ओरैबायदि असुबिदा जानानै फैयो आरो देलाय दानिया नोंथाङा बुंदो एसे बुंनानै होदो दे
आंबो निसो बुस्थुनि फारसे फोरमायनो सानदों आरो ना नोंथाङा जि बेनि बुंबाय जेखौ माने मिथिन बै खोनाना गाहाम मोनदों आंबो बुंनो सानदों आरोना निसा बुस्थु होनोब्ला माने जोङो बुं नो हायो जेरैहाय जौ जाबाय जौ सिगारेट बिदिनो उम निसा बुस्थु लोंनाय माने दानि गथ'फोरा माने आथिखालनि गथ'फोरा बुंनो थाङोबा बे निसा बुस्थुजोंनो माने गोदोसोना दङ आरो माने बिसोरो सानस्लाबनो हाया बिसोर नोस नोस्लाबनो हाया । माने जे बुस्थुखौ बिसोरो लादों बिसोरो इनजयमेन्टनि थाखाय माने बिसोर लादों होनना सानो आरो
उम
बे निसा बुस्थुआ निसा लाखांबासो गम मोनो। फ्रा अ आङो मा बेबायदि खालामनांगौ आं माने निसा बुस्थु बाहाय खानांगौ माने बिसोरो ओमबा अब्लासो बे टाइमावसो बिसोरो बहुद नुहै नुसय नुसैयो आरो ना निसा बुस्थु जाय मानसि सा निसा बुस्थु बाहायो जेरै नोंथाङा बुंलांदोंमोन । माने बिसोरो इनजयमेन्ट नङाबा माबा मोनसेनि थाखाय बिसोरो बाहायो होननानै खिन्थु बिसोर जि जे एदिक जालाङो अब्लाना माने बिसोरनि देहायाव ओरैबायदि खहा जायो आरो ना आरो बिसोर बिदिस साबनो हाया माने जोंफोर जोंफोर गासैबो मिथिखायो मानि निसा बुस्थुआ जोंनि माने देहानि थाखाय जोंनि जिबननि थाखाय मोजां नङा। बेखौ बाहायलांबाय थाबा जोंनि देहाया हसायनो निस्सय जोंनि देहाया खहा जाख बेयो सानसे नङा सानसे बे जाय मानसिया निसा बुसथु बाहायो बे मानसिया जिब'ना खहा जाखागोन। जेरै जों बुंनो थाङोबा निसा बुस्थुव माने जेरैहाय जोङो मिथियो माने जौ होननाय बे जौखौथ माने गासैबो मि थियो बे जौ लोंबा जे जोंनि देहाया खहा जायो जोंनि लिभारफोरा डेमेज जालांजोबो माने जोंनि लिभारफोरा सब गासैबो बुगाजोबो आरो सब गासैबो माने खहा जालाङो बुगानानै माने बेललिबार होननाय बेलिबारा माने जोंनि मोदोमाव थायोना बे माने मोजां खामानि होनो हायो बिदि जायो आरो ना। बेनिफ्राय आरो निसा बुस्थु सिग्रेट सोबबा जायफोरा सिग्रेट सोबो बिसोरना माने लांसाव बे जोंनि पेपर थायोना बे पेपराव माने बेयाव खुन्दै थांनानै सब जिबनि जिबनखौ खहा खालामनो आरो जोंनि लांक्स फोरखौ बिसोरो सब खहा खालामजोबो। आरो बुंनो सानदों आरो जा जायफोरा आरो ड्राग्स आरारि बाहायो बेफोरनिसा मोनसे बुस्थु ड्रागस बाहायो अनेक हिर'इन थायो ककेन थायो माहोननाय जायो फारा बेखौ बाहायो बिसोरनि सब माने बिसोरनि खर' मेलेमफोरा आरोना बिसोरनि मेलेमफोरा माने खामानि होआ बे निसाब बुस्थ थु ड्राग्स फोरखौ ला नोहायाबानो बिसोरनि जिबना खहा जालांजोबो मेलेमफोरा हाबा होआ जायो मोदोमफोरा मावग्लुंजोबो ओमफ्राय बेनिसा बुस्थु लानायजोंनो मा होनो फोरनि समाज माने मानसिफोरा बिदिनो गथ'फोर बोरायफोर जलदफोर माने बुहुत गासिबो खहा जालांजोबदों आरो। बे निसा बुस्थु बाहायनायखायनो माने बिसोर मानसिफोरा मिथिया माने फार्स्टआव सानो आरोना बिदिनो इन्जयमेन्टनि थाखा बाहायगोन मागोन होननानै। बिथ' उनाव जिथिया बारा जालां जिबननाव नांगौ नांगौ जायो अब्लासो बिसोर मिथिस'हैयो आरो। नोंथाङा एसे फरायबावनो नामा निसानि बादै औ।
मा खालामो ओ जोंथ' मिथिखायोना बियो निसा बुस्थुआ मा खालामबावो जोंनि जोंनि देहाखौहाय ओरैबायदि गाज्रि खालामनानै होयो आरो। बियो मा खालामो जोंनि माबाखौहाय जोंनि मेलेमखौहाय जोंनि हार्टखौहाय लांसखौहाय ओमफ्राय लिभार ओमफ्राय माखासे जोंनि जिउनि जोंनि देहानि माखासे अंगफोरखौहाय बियो मा खालामो ओरैबायदि गाज्रियैनो गोहोम खोख्लैयो आरो। ओमफ्राय आरो जों बुंनो हायो सासे मानसिया मा खालामो जेब्लानाखि निसाखौ लायो बियो मा खालामो ओ ओ दुरबल मोनो आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय जों बुंनो हा औ निसा बुस्थु आ मा खालामो जोंखौ बावनाय हुदा खालामनानै होयो आरो ओमफ्राय आरो जोंसानखांनाय गोहोखौबो खम खालामनानै होयो ओमफ्राय आरो जोंनि जिउआव माबा मोनसे थांखि लानो एबा माबा मोनसे गोसो होनानै मावनो हायि जानानै होयो आरो ओमफ्राय आरो बियो मा खालामनो हाबावो जे बियो जोंखौ ओरैबायदि गिदिर बेराम आरो नङाबा जोंखौ थैनायसिमहालागैबो बियो लांनो हायो आरो। ओमफ्राय आरो बिनिफ्राय जों बुंबावनो हायो ओ निसा लानाया खालि सासे मानसिखौल' एबा जाय लाग्रा मानसिखौल' बियो मा खालामा गाज्रियै गोहोम गोहोम ख्लैयो बे नङा बिनि अनगायैबो बियो मा खालामबावो न'खर आरो समाजखौबो बियो मा खालामो गाज्रि खालामफायो आरो गोहोम खोख्लैफायो आरो ओमफाय मा खालामो जेब्लानाखि बे नि सायाव गोग्लैसोनाय मानसिया मा जायो जेब्लानाखि बियो मा जाबावो फरायनो आरो खामानि मावनो बियो गोसो जायि जानानै होयो आरो। ओमफाय आरो मा खालामबावो बिसोरो ओ मानसिफोर आरो मा होनदों लोगोफोरजोंहाय बियो प्रब्लेम एबा मा होनो उसुबिदा खालामनानै होबाय थायो आरो। ओमफाय बिनि अनगायैबो जों बुंनो हा बावो निसा बुस्थु लायोबा जोंहा ओरैबायदि फैसा खरस जायो ओमफ्राय आरो बिनिफाय मा खालामो बियो बि बिनिसाया बांद्राय जायोबा बे सासे मानसिख ओ ओ औ बेस सासे मानसिखौ बुथारनो हानायनि बोद बेनाव मोनसे गोहो फैयो आरो जायनाख खि बुथारनाय होनोबा जोंङो फि थारनाय होनोबा जों मिथिखायो। माबायदि बियो मास सेबां गिथावना जोंनि समाजनि थाखाय एबा जों सुबुं माहारिनि थाखाय ओमफाय आरो बिनिफाय जों बुंनो हाबावो जे ओे जोंङो निसा बुस्थुनिफ्राय। निससा‌ बुस्थु लानायखौ जोंङो माबोरै। जेनेबा बन्द खालामनो हागोन आरो जोंङो औ। जोंङो मोजां मोजां सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों फोरोंगिरि एबा बिमा बिफाफ्रा आरो समाजफ्रा मोजां गियान होनायनि गेजेरजों। आरो अखमबा जोंङो। गेले गेलेनानै ओ। गेलेनानै आरो ओ औ खेला दुला गेलेनानै। औ औ आरो आरिमु हारिमुवारि माखासे खामानिफोराव। खारनानै रंजानाय बाजानाय मोसानायफ्राव ओंखारनानै। आरो गावनि गोसोनि माख खासे दुखुफोरखौ लोगोफोरनि सिगाङाव फोरमायनानैबाबो जोंङो। बेफोरबायदि निसा लानायनिफाय जों जोंखौ रैखा खालामनो हायो आरो।
औ नोंथां औ।
दानिया नोंथाङाबो एसे बुंदो।
औ आंबो बुंनो सानदों इदिनानि निसा बुसथ नु बादै मा होनो औ निसा बुस्थु होनोब्ला जों गाससिबोथिख गायो आरोना मानो जेरै नोंथा थांङा बुंलांबाय आंबो पइन्ट बुंनो सानदों आरो ना जोंनि देहाखौ ओरैबायदि खहा खालामो। बे फास बे माने जाथ्रा पइन्ट उनाव जोंनि फैसाफोरखौबो माने जोंनि फैसा फोराबो बुहुत लस जायो जोंनि रांफोरा बिनि उनाव जोंनि नखरफोरा आरो ना जोंनि नखर फोरा फुरा सिलिंखार जालांजोबो माने जायनि नखाव जायनि न खर बिफाफोरा एबा फिसााजलाफोरा माने जौ लोंङो बेबा जायनि हौवाया जौ लोङो नखराव। माने। बे नखराव सान्थि थाया आरो माने हरदायबो नांलायबाय थानाय जायो नखरफोराव गोरोबना थानाय जाया माने बिदिनो बुजिलायनाय गैयि नखरा फुरा। लिंखार जालांजोबो आरो ना। उनाव बिदिनो ओमफाय गथफोराबो। गावनि फिफाखौ बिदि हरदायबो माने बिदि नांलायनाय नुबा। बिदि बुलनाय नुबा माने बिसोरनि गोस।
औ औ औ औ होनब्ला औ औ होनब्ला जोंना मा होनो बेखिनियावनो। जाबाय नामा।
ओ निसा बोसोरनि बागै सालायनाया औ औ बेखिनियावनो फोजो औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ गोजोनथों औ।